हेलौ
खोनादों ना
हेल
औ खोनादों।
हेलौ
खोनादों ना? अ खोनादों? ओ खोनादों।
औ औ खोनादों औ खोनाबाय।
औ
ओ औ हेलौ
खोनादों नोंहा नेटआ माइ प्रब्लेम दां नेटवर्क प्रब्लेम दां नोंहा खोनादोंना?
औ
औ जोंहा दायो लामा सामानि खोनायाखै हेल जोंहा दायो लामा सामायाव औ जोंहा दायो लामा सामानि सोमोन्दै रायलायगोन।
औ
नोंथाङा लामा सामा होननानै बुङोब्ला मा बुजियो?
औ लामा होनोब्लाथ जोंनि थाखाय बुहुद गोनांथि बे लामाया जोंनि हान्थिनाय जिउआव सानफ्रोमबोनि थाखाय नांगौ आरो बेफोर लामाफोरखौ लामा गैयाबा जोंहा सखा बहार थांनाय बायदिसिना स्कुल कलेजफोराव थांनाय देहा फाहामसालिफोराव थांनायफोराव गोबां जेंना नुजायो। औ नोंथाङा सहोरनि औ नोंथाङा सोहोरनि लामानि बागै बुंनो हाग हागना?
औ जोंहा नुयो जे जेनेबा सिगाङाव गथ लामाफोरा एसेबां मोजां मोनो नङामोन आरो लामा फोरहा पाक्कानि नङामोन लामाफोराहाथ माने ओ हानिसोमोन बिदिनो लामाफोराव आरो बि बिदिनो माने एसेबां मोजां नङामोन हाब्रुफोर बिदिनो जानाय बिदि लामाफोरमोन आरो लामाफोरा माने एसेबां मोजां नङामोन बिदिनो सिगाङो माने बिदिनो बि गोदो गोदाय हारोन ना आबौ आबै मोनाबो बिदिनो मोजां लामाफोरावहा बिसोर थाबायनो मोनाखै मोजां लामा बिसोरो माने ओ मोनासै आरोना माहोनो बिसोर हा बिदिनो अन्थाइ गोनां बेबायदिनो हाखर हाला गोनां लामाफोरावहा थाबायनो गोनां जाबाय आरो बिदिनो लामाफोरावहा हाब्रुफोर बिदिनो थानाय दखल दाखा थानाय बेबायदि लामाफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा ओ बिदिनो लामाफोराथ' बिदिनो गुबुन गुबुन थायो नालाय जेनेबा जोंहा सोहोरनि लामाफोरा एसे
हेलौ ओ नोंनि आवाजआ मोजाङै फैयाखै